हेलौ
हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादो।
औ
मामोन नोंथा
हो?
मामोन? मा खबरमोन नोंथां? औ मामोन नोंथां ए आंबो ओरैनो दं। बोरै खबरफोरा?
दं बिदिनो मोजाङावबो गाज्रियावबो।
अ
नोंथाङालाय?
आंनाबो इदिनो
उम
होमबा नोंथां ओरैनो दङबा मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनोसै नामा होमबा?
औ जायो दे मा टपिकनि सायाव रायज्लायगोन नोंंथां?
थपिका गामिनिखौनो रायज्लायनोसै दां
औ जायो
गामियाव माबायदि थासारिजों सोलियो बेफोरनि बागै
जागोन नोंथां जागोन रायलायनो हागोन
औ
नों नोंथांमोननि गामिनि हाल साला दासान्दि बोरैहाय? नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
जोंनि गामिनि हाल सालफोरा ना नोंथां? ओ जोंनि गामियावथ' इदिनो गामि होनोब्लाथ' बेफोरनो आरो दाउ अमा फिसिनानै न'खर संसार सोलिलांनाय आरो बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै आरो बेफोरबायदिनो बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनानै माइ गायनानै बिदिनो सोलिलाङो आरो गामि होनब्लाथ' बिदिनो गय खान्थाल थाइजौ बारि बिदिनो सारि सारि थायो बयबो नो ज' ज' अनज्लायलायनानै बे गामियाव मोनसे गामि थायो आरोना बे गामियाव बिदिनो ज' अनज्लायनानै बयबो खौसे जानानै रायजो जालाङो आरो
औ
बेफोरबायदिनो सोलियो बेनाव बैनाव सोरनावबा न'खराव माबा मोनसे खैफोद आफोद जा जायोब्ला माने बिदिनो मदद होलायो नायनो थांलायो हेफाजाब होलायो बेफोरबायदिनो आरो गामिनि हासारफोरा जोंनिया नोंथांमोननि थिंजाय? गामिया नोंथांनि गामियाव बायदि सोलियो? एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
जोंनाबोथ' गामियारियानो जाहैबाय नोंथां बे बेबायदियानो मा होनो जोंनाबो गामि होननानै बुङोब्लाथ'
गासिबो
थायो होनबा मोसौ मैसो बोरमा अमा मा दाउ फिसिनानै बिदिनो गय खान्थाल थाइजौ बेफोरनो गासिखौ बो लानानै मोनसे गामि जायो नालाय औ देे नोंथां बेबायदिनो संसार जागासिनो जों गामियावबो नोंथांमोननि बायदियानो
अ इदिब्ला थ' मोजाङानो ना नोंसिनाबो गामिया बयबो अनज्लायलायनानै खौसे ज' जानानै थायोना
औ नोंथां गासिबो खौसे जानानैनो रायजो जानानै दं दायो दाथ' बिदि जेबो माबा गैथ'वा बुंनो थाङोबा मोजाङैनो मोजां दंगासिनो
उम नोंसिनि गामिजों दैमाफोर बा दैसा फोर बोहैयोना बोहैया गामि जिंजों
जोंनि गामि खाथियाव दैसा मोननै मोनथामसो दङ बेफोर बेफोरजोंनो माखासे सुबुंफोरा माइफोरखो गायनानै जायो आरो औ नोंथां नोंसिनिथिंबो दं नामा?
जोंनि गामियावबो दै दङ दैमा दैसा इदिनो जिरि जिरि बोहैयो बेलासि समाव ओ बयबो गामिनि मानसिफोरा दुगैनो थाङो दै लायनो थाङो बेयावनो ज ज' जाजाय आरो लावखारफोराबो इदिनो दैमा जिं जिंफोराव मोसौफोर होयो मोना मोनाबिलि जाबा आरो गामि होनबाथ' बेफोरबायदि दिनो नालायथो आरो मोनाबिलि समाव साना जेब्ला हाबनो सम जायोब्ला जारां रां जायोना
उम
बे समाव सोरबा सेंग्रा सिख्ला बा लोगोफोर जों ज' ओ बेरायनो थाङोब्ला बेवहायनो दैसा जिंफोराव जिरायनानै साननि गाबजों गोबां खोथा बाथ्रा राय्लायनाय जायो आरो
उम उम
फोरमायलायनाय जायो सोरनिबा दुखु दाहाफोरनि खोथा बेफोरबायदियैनो फोरमायलायनो आरो आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोननिथिं आरो मायबाफोर सोलिबावो नामा गामि गफाफोराव
जों गामियाव
मैगं थाइगंफोर आबादफोर मावो नामा?
था़ दाथ' दैज्लांनि दैज्लां बोथोरनि सम ना नोंथां नि गासिबो गावबागाव माइ गायनो लायो आरो माने गामिययावथ' बेबायदिनो सोलियो मा होनो बे नाव गायनो हायाबा- थांलाय फैलाय गायलायना होनाय जायो आरो बेबायदिनो मदद खालामलायनाय जायो।
औ औ औ फालला बोथल आरो ना।
औ नोंथां बे बे सासेनाव गायखांबा बै न'खरसो गायो। दै न'खरसेनो' गायखांबा दै न'खरसेनो गायो। बेबायदिनो गोबां मदद खालामलायनायनि गेजेरजों सोलिबोगासिनो आरो। गानियाव दायो
ओ
बा
जोंनिथिंबो बेफोरबायाददिनो गामि गामियाव आरो मेसें बोथोरनि समाव लाइ लाफा फोलायोब्ला मुलाफोर फोयोंब्ला बा न'खरसेया फोरोंबा न'खरसेया फोयखैबा बै न'खरसेनाव लायनानै जाफैनाय बा जायहा फोदों बेहा अन्नानै न' खाथिफोरनो हरलायनाय बेफोरबायदि-' दं आरो जोंनि गामियाव। बेफोरबायदिनो अनज्लायनानै अनजायनायफोरखौ सिनायो आरो।
बुंनो थांङोबाथ' नोंथां। ओ नोगोर नोगोरनिफ्राय गामियारिया साबसिन्ना औ उम।
बिदिनो नोगोराव थाग्राफ्रा नोगोरखो साबसिन मोनोथ'। आमफ्राय गामियाव जेब्ला बिसोरो हाबनानै नायहैयोब्ला बा थांनानै थाहैयोब्ला सब दानसेबा मास मोनसेेनि गेजेरावनो बिसोरो मोनथिनो मोनगोन आरो गामिनि हालोदा माबायदि टाउननि हालोद दा माबायदि ओ गामियाव थानानै बिस सोरो साबसिन मोनलांगोन आरो नोगोराव थाग्राफोराबो।
औ नोंथां।
जेरै दाउसिन दाउला गाबनाय मोनाबिलि स सम जाबा लावखारफोरा मोसौ होलांनाय ओ जा आं सानफोरजों मोदाननाय बेफोरबायदिनो बार सिउ सिउ बारनाय दैसा जिंङाव जिरायनानै बायदिसिना खोथाफोर सावरायलायनाय। बेफोरबायदिखौ मोनोब्ला आरो नोगोराव थाग्रा नोगोरारि मानसिफोरा बा सुबुंफोरा ओ मोजां मोनो मोनगोन आरो थाबाय थानो लुबैगोन। बा नोगोराव थाहैफिननो बागोन बेफोरबायदि मोनगोन आरो गामिया बहुद मोजां।
औ नोंथां।
ओहोम। माइनि हेल' नोंथां?
औ नोंथां।
औ। मेसें बोथोराव नोंसिनिथिंजाय गामियाव माइखौ मारैजाय दिखाङो?
मेसें बोथोराव माइखौ
औ माने मारा सारा बिफोरबायदि होनानै माने माराखौ माइ माराखौ नोंस गामियावथ' नांगोल माने गामियावथ' मोसौजोंसो होयोमोन नालायथो। औ ओमफाय नोंसिनि गामियाव दानि ओ माइ मारा होनायनि मेसें बोथोराव माइ मारा होनायनि हास सारा मारै जाखो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दायोथ' बुंनो दाङोबा मोसौजों होनाया बुहुद खम जालांबाय नोंथां मानो मानो होनना बुङोबा दायो बांसिनानो टेक्टर टेक्टर ना मा होनो? बै औ बेफोरबायदिजोंबो बांसिन होनाय नुनो मोनो मानोना
मेसिन मेसिन दंना मोनसे
हा औ औ नोंथां बेजोंनो हो-होनाय जायो मानोना मोसौजों होयोबा गोख्रै मोननो मोननो थाङाना।
औ।
ने समफोराबो थोहैजोबाखै बेनि थाखायनो दानि गोदान मुगाखौ नायनानै गासिबो माने सिगां आवगायलांनो नाजानाय नाजानायलाय बेबायदिनो बेफोर आगजुखौ बाहायनाय बाहायनानै दायो बेबायदि सोलिबोगासिनो आरो।
औ नोंथां मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय होमब्ला नोंथां बेखिनियावनो लाखिनोसै नामा?
औ दे नोंथां औ जागोन
औ